औ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों
औ औ
अ नोंथाङा दा मा खालामना दं नोंथां
आं दा ओरैनो दंथयो नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे टफिक टपिकनि फारसे सावरायसै नोंथांमोननि ओनसोल थिं जेनेबा दाबायदि बोथोराव मोननाय फिथाइफोर जेनेबा मा मा फिथाइफोर मोनो ओमफ्राय बेफोरनि थावनाया माबायदि ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा माबायदि गायनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन दे नोंथां औ ओं ओं नोंथां जोंनावथ' बिदिनो गामि ओनसोलाव जों थ थायो गामि ओनसोलाव बिदिनो जोंनियाव बिदिनो गोबां फिथाइ मोनजायो जों बिदिनो आनारस आनारस मोनजायो बिदिनो सफारि मोनजायो बिदिनो था‌इजौ मोनजायो मोनजायो खान्थाल मोनजायो आरो बिदिनो ओ आसफल आरो लिसु जों बेफोरखौ मोनजायो आरो बे बेफोर माने जानो जोबोर गोथाव बिदिनो बोथोर लायै बोथोर जों दाना गरम बोथोराव बेफोरखौ मोननाय जायो जेरै जोंङो आनारस आनारसाआ माने बिदिनो ओ बिनि फिथाइया माने सुगोनां आरो ना मोनफ्रोमबो बिदिनो गासिबो जायगायाव माने सु दंजोबो बिदिनो खथा खथा खथा माने सु दंजोबो बिदिनो माने बिगुरासो रोजा आरो ना सिखाजों लेमनानै जों जानो हायो माने बेफोर जाबा माने जोबोद गोथाव आरो बे आनारस रसा जों माने ओ आरो बे आनारसनि बे खर'नि बिगुरा माबाया ओ खर'नि दंफाङा सिथाबना थायोना बेखौ जोङो गायनानै जोङो बेखौनो जोङो माने फिथाइ थाइजासिम जोङो गायनानै दोनफिननो हायो आरो जोङो बे जोङो आनारसनि बिफांखौ नांगौ जायो ना दा जोङो बे जोङो बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जायोबा माने जोंनि देहा सोलेरफ्रा माने मोजां जायो जेराव जोङो फिथाइ सामथायाइनि नांगौ जानायफोर जेरै जोंनाव गोबां बिदिनो देहा सोलेरफ्राव थायो जोंनाव माबा मोनसे खमि थायो माबा मोनसे भिटामिननि खमि थायो जोंङो बेफोरखौ जायोबा माने जोंनियाव नांगौ जानाय भिटामिनफ्रा माने आबुं जायो। बिदिनो जोङो। आपेल बायदिफोरखौबो जोङो जानो हायो आपेलफोरखौ जाबा जोङो भिटामिन ए मोनो जोंनियाव भिटामिन एनि। खमिबाथाय जोङो बेफोरखौ जानो हायो। जोंनाव आरो जोंनाव सपफारि जोंनाव हाथाइफोरनि प्रब्लेम दंबा। जों सफारि जानो हायो जों सफारि। बफोर जाबा माने हाथाइ एम्फौ जानायगोन हाथाइनि जि। समस्या एबा प्रब्लेमफोर दं बेफोरो सल्भ जायो बिदिनो सफारिया गोबां भिटामिन दङ। जानो मोजां बिदिनो बेगरनि थाखाय एसे डिस्टाब जायो आरो होनमबाबो जों जाजायो आरो जोङो। आरो बिदिनो थाइजौ थाइजौआबो बिदिनो। जोङो माने फिथाइ सामथायाइ मत्रयनो गासिबो माने जोंनि आदार गैया बेखौ जों जायोबा माने। जोंनिया देहा सोलेरफ्रा मोजां जायो। जोङो आरो आदार जोङो बे फिथाइ सामथायाइखौल' जों जाबाय थायोबा जोंनि देहाया जोबोद साफ जानो हमगोन बिदिनो जोंनाव बेमार आजार खम जागोन बिदिनो जोंनियाव। गासिबो बिबांनि। जोंनाव बेमार आजार बायदिफ्रा जानो हमा बिदिनो मोजां जायो जोंनि। देहा सोलेर थिग थायो।
औ।
आरो बिदिनो जोङो नारेंफोरखोबो जानो नांगो नारें गोखैखौ जायोबा जोंनियाव जे ओ गारायफोर जायोना बेफोर गारायफ्रा माने थाब हामो आरो। माने मानसिफ्रा बुङो आरो ना। नारें गोखै जाबा थाब मोनोसो होननानै।
औ।
हामसिनोसो आरो मालाबाफोर आखाइफोर बौबा। आइथिंफोरबो अबावमा माबाफोर बौबायबायोबा नारें गोखै जाना होयोबा। साबसिन हामो आरो बिदिनो आरो जोंनियाव बिदिनो बैग्रिफोर दङ। बैग्रिफोरखौबो जोङो जानांगौ बिदिनो समाव जोङो गासिबो फिथाय। सामथाइखौ जोंनो हरखानाय जों जानांगौ जोङो गासिबो आरो। जिब जुनारफ्राबो बिदिनो गांसो जायो बिदिनो। जोङो दा फिथाइ सामथाय जायो आदार जायो जोङो। जों आदारखौ गारनानै जोङो फिथाय सामथाइ। थालिरफोरबो जानो हायो थालिराबो माने गोबां मोजां थालिरखौ जायोबा। जोङो उदैया फुल मोनो था-थालिरा माने गोबां बिदिनो जोंनि उदैखौ फुल खालामनो हायो। थालिराव माने गोबां बिबांनि बिदिनो भिटामिन दङ। थालिराव जोङो बिदिनो जोङो आदारनिफ्राय साबसिन जोङो जामुं मोनजायो आरोना। बिनि थाखाय माने जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जों जायोबा माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो मोख्राफ्राथ' बांसिन थालिरसो जायो थालिर आरो बायदिसिना मोननो थाबा जायो आरो बिदिनो जोंनिया जों सुबुं माहारिफ्रा माने बिदि फिथाइ सामथाइफोरनि थाखाय जोङो जानो गोनां जायो जाबा माने मोजां जायो। आरो जों बेफोर फिथाइ साम बिफांखौ जोङो न'आव गायना दोननांगौ। न'आव गायोब्ला ओ जोंनि बेफोर फिथाइ सानथाइखौ जोङो न'आवनो नायै नायै नायै जों सम जाबा सम जाबा जों जाबाय थानो हायो। जों गासिबो बिफांखौनो जोङो गायनानै दोननांगौ गाैबो बिफांखौ जों गायनानै दोनोबा ओ बेखौ गासिबो बिदिनो फिथाइ सामथायखौ जोङो बोथोर लायै बोथोर जोङो गासिखौबो जोङो मोनजानो हायो। आरो जोंनाव बिफांफोर जुदि गैयाबा जोङो बायनानैबो जानो हायो। बायनानै जायोबा जोङो फोरनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो।
औ
दा नोंथाङाबो बिदिनो फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै फोरमायदो।
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंथ' बिदिनो दाबो बायदि बोथोरफ्राव मोननाय जेरै खान्थाल, थाइजौ, ओ आनारस लेरख' ओमफाय बिदिनो थालिर फिथाइ बिदिनो मोनो आरोना बांसिन जेनेबा दा बोथोराव मा मोनो ओमफाय बिदिनो नारेखलखौबो मोनबाय बिदिनो नारेखलखौबो दा बिदियाव बिदै लोंनायाव बाहायनाय जायो बां सिन ओमफ्राय बिदिनो ओ थाइजौ बिफां बिदिनो थाइजौ फिथाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो थाइजौ मावनाया गोदै। ओमफ्राय बिदिनो थाइजौनि जेनेबा थाइजौखौ जोङो गोथां समाव खाजिबो जानाय जायो। बिदिनो बानलु संख्रि लगायनानै बायदिसिना होनानै बिदिनो जों जायो थाइजौखौ गोथां समाव। ओमफ्राय बिदिनो थाइजौआ बिदिनो बांसिनानो गोदै जायो ओमफाय जे जायगायाव जेनेबा बांसिन हासार गोनां बेयाव बांसिन गोदैसिन जायो ओमफाय जे जायगायाव मानिे बारा हासार थाया बेयाव बारा बांसिन गोदै जानायखौ जों नुनो मोना आरोखि ना। ओमफाय बिदिनो खान्थाल, खान्थाल होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थालाव मानि गोबां बेगरबो थायो ओमफाय बे-बेफोर ओमफाय बिदिनो खान्थालनि थावनाया गोदै आरो। ओमफाय बिदिनो खान्थालनि खान्थालनि थावनाया गोथां समाव बिदिनो बारा बिदिनो गोदैहां ओमफाय बिदिनो दैसु जायो आरोखि ना नोंथां। ओमफाय बिदिनो जोङो खान्थाल फिथाइखौ जेनेबा गिबियाव गायनोब्ला जेनेबा ओ अखान्थाल बेगरखौ माबागोरनाय जायो सिगाङाव सिगांग्रो हा सिङाव फबनाय जागोरो। ओमफाय बेखौ जेबोब्ला हा सिङाव फबनानै दोनो अब्ला बे बेगरा लासैनो माने सेवलाङो आरोखि ओमफाय सेवांनानै माने लासैनो गाजा खिलियो ओमफाय गाजा खिलिनानै उनाव लासैनो फिफां ओ लासै देरलाङो आरोखि ना लासैनिफ्राय लासै माने गिदिरनिफ्राय गिदिर बिदि देरलांबाय थायो आरोखि ना। ओमफ्राय बिदिनो देरलांनानै उनाव माने बिफां गिदिर जायो आरोखि ना। ओमफफ्राय बिदिनो देरनानै माने ओ फिथाइ देहोयो आरोखि ना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल बिफाङा बिदिनो फिथाइ होनायजों लोगोसे माने बिनि जा बिफां माने बेफोरो गोबां आलदा जेरै थखथा बाथाम सियार टेबोल बेफोरबायदि बानायनायावबो बाहायनाय जायो खान्थाल बिफांखौ। बिदिनो माने खान्थाल बिफाङा गिदिर जायो ओमफ्राय बिदिनो जायनि जाउनाव बेखौ बाहायनाय जायो। दंफां बायदिसिना बनफोराव बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल खौ जेनेबा जानायबो जायो ओमफ्राय फाननायबो जायो। ओमफ्राय फाननानै रां आरजिनोबो हायो। ओमफ्राय खान्थाला जेनेबा ओ गोथाङाव जेनेबा जाबायदि बिदिनो गोमोनाव माने बिदि जाया आरोखि ना माने गुरै सिन जायो बिनि बिगुर बाहागोआवबो गुरै जायो ओमफ्राय बिनि जा ओ सिंनि बेफोरो माने लिरिमोनला जायो ओमफ्राय गोदै जायो आरोखि ना। ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो आनारस आनारस होननानै बुङोबा बिदिनो आनारसनि थावनाया बांसिनानो गोदै जायो। ओमफफ्राय आनारसआ मानि बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ बेबायदि थायो आरोखि ना आनारसा। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ गिबियाव जोङो आनारसखौ गायनो थाखाय जोङो सिगां बिनि जा गोजौआव जेनेबा बिलाइ थायो बेखौ गायनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ गायनानै ओ उनाव लासैनो मानि बे गायनाया माने उनाव देरलाङो आरोखि ना लासैनिफ्राय लासै ओमफ्राय बिदिनो देरलांनानै उनाव माने बियो फिथाइ हैफिनो आरोखि ना। ओमफफ्राय बिदिनो मानि आनारसखौ मानि मोननाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो थालिर थालिर होननानै बुङोब्ला जोङो थालिरखौ बोसोरफ्रामबो मोननाय जायो। बिदिनो गिबियाव थालिरखौ गोरान जेनेबा एसे मिडियाम हा जेनेबा गिसिदब गोरानदबाव गायनाय जायो। ओमफफ्राय बिदिनो बांसिन थालिर बिफांखौ जोङो गय गोनां जायगायाव गायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो गय गोनांआव गायोब्ला माने गयखौ माने गोबां गयनो मानि दै होनाय जायो आरोखि ना मानि गया मानि थालिरनि र माबाखौ दैखौ ब बोनानै लायो आरोखि ना जायनि जााहनाव थालिर फिफांयाबो ओ माबा गायनायजों लोगोसे माने गय बिफांनोबो हेफाजाब होनाय जायो आरोखि ना। माने थालिराव गोबां दै थायो जायनि जाहोनाव बियो गय बिफांखौ गिसि खालामनानै माने बेखौ फिथाइ होनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोखि ना। ओमफ्राय बिदिनो दंबावो ओ बिदिनो लेरख' बिफां ओमफफ्राय बिदिनो लिरख' फिथाइ माने लिरख' फिथाइनि थावनाया बिदिनो गोदै गोखै जायो आरोखि ना। ओमफ्राय बिदि नो लेरख'खौ मानि बेखौबो गिबियावनो बेगरखौ गायनाय जायो ओमफफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो बेगरा लासैयैनो माने सेवनानै गाजा खिलिनानै माने बेनो बेबो फिथाइ महरै देरबोयो आरोखि ना। ओमफफ्राय बिदिनो मुदुफुल मुदुफुल बिफां जेनेबा मुदुफुलखौ जोङो मोनबा जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथां समाव ओंख्रि खालामनानै जायो। ओमफ्राय ओंख्रि खालामनानै ओ बिदिनो मुदुफुल बिबार मुदुफल बिबारखौ जोङो बांसिन अनला ओंख्रिजों ओ जायो ओमबा बिदिनो फाजाबो जायो ओमफ्राय बिदिनो बिजों लोगोसे ओ फाननानै गोबां रां आरजि नो हायो बिदिनो मुदुफल बागान खालामनानैबो जों आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो ओमफ्राय बिदिनो गोबां बिदिनो दा बायदि बोथोराव जा फिथाइफोर दङ बेफोरखौ माने जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां सावरायनायखौबो बावनो दोनथ' जासि खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां दे
दे ओमबा नोंथां